ओम नोंथां
खोनादोंना नोंथां
हेल' औ औ औ ओ नोंथांनो बे समावहाय ओ माखासे टपिक्सनि बागै सावरायनो थाखाय ओ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां आ दा नोंथाङा ओ फ्रि दंना नोंथां
औ ओरैनो दं नोंथां
औ औ ओ बे समावथ' ओ बे बोथोरा गायनाय फुनायनि दिन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां दाथ' गायनाय फुनायनि
औ औ गरमाबोथ' ओरैबायदि गरम ओ फोथाफ्रावबो ओंखारनो हालाय लायाखै जानो हागौना नोंथां
औ नोंथां फोथारफोरा फोमोनना दोननाय माइ फोथारफोरानो रानखावलांजोबबाय माथो
औ औ औ आरे औ ओरैनो दैफ्रा माबायदि नोंसिनिथिंजाय
दैफ्रा रानजोब्बायलै नोंथां
आ
दैफ्रा रानजोब्बाय अखायानो हाथाराखै एसेबो
ओरैनो नोंथांमोननिथिंजाय ओ मा मा माइ गायनाय जायो ओरैनो
जोंनिथिंजाय ओरैनो रन्जित बाहादुर जोसा इनिफ्राय माइब्रा आरो खायफा फाया बै ब्लेक राइसखौबो गायो नोंथां
औ माबाया माइसालिया माइसालि गोसोमा
देग्लायहाय जोंहा बै गोदान माइ गायनाय जादों बंग लक्ष्मि होननाय
अ अ अ अ
हा
ओह खोनायाखै नोंथां ओह जोंनिथिंजाय पेकेटनि नामा?
बेखौथ' मिथिथ'ला नोंथां बेखौ जोंहा बाकसाथिंनिफ्राय लायनानै गायनाय जादों बिदान लायनानै बायनानै लायाखै माने जोंनिथिंजाय गोदान
औ नोंथां ओरैनो नोंसिनिथिंजाय माबायदि आदबजों माइ गायनाय जायो जेरैहाय ओ नेवसिआ ओमफाय बे खासिया आमफाय मोनसे आदबखौ मोनसे आदब दंबावो बे उम मा आदब होनोमोनथाय दा नोंसोरनिथिंजाय मानि बेबायदि मा मा बायदि आदबजों माइ गायनाय जायो आस्रा होननाय जायो दि‌ मोनसे आ ओ आस्रा आदब मोनसे दङ माने माने जाय ओह जाय नख'रावहाय माने ओ थाखा फैसा बहुद थोब्लिब जाबाय आरो बेजों लोगोसे ओह माने रांखावरिनि आंखालावहाय ओ खारायनानै खारायनानै लोगो लोगो माने आ एसे हाखौहाय साननैसो दोननानै आरो खेनसे फोमोननानै बेखौ खोथियाखौ दाइरेक्ट ओ सारनानै फोनाय जायो आरो गेसेङै बेखौनो माने ओ‌म माइआ जेब्ला देरो ओमफाय ओ जेब्ला रज'नानै बिदां जायो अब्ला बेखौ दाइरेक्ट हानाय जायो आरो दा नोंसिनिथिंजाय नोंसिनि ओ जायगायावहाय माबायदि माइ आबाद खालामनाय आदा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनिथिंजाय आदब माइ गायनायनि आदब होनना बुङोब्ला बांसिनानो बै आखाइजों गायनायखौ गायो जिहेथु जोङो फाष्ट ओ गिबियाव खोथियाखौ फोना लानानै जेब्ला खोथियाआ जौवो अब्ला खोथियाखौ फुखांनानै बि दुब्लि माइ फोथारफोरखौ फोमोनजोबना लानानै बिनि उनाव आखाइजों गाइयो बांसिन आइजोफोरानो गायजोबनाय जायो जोंनिथिंजाय हौवासा फोर गायनाय नुनो मोननाय जाया आरो खायफा खायफा गोदोआवथ' रावबो फोनाय नुआमोन दासो एसे न'खरफा न'खरनै बेबायदि ओ थोंजोङै गारस्रावनानै फोनाय जायो
औ औ औ नोंथांआबो गारस्रावनायखौ औ नोंथांआबो होमबा गारस्रावनायखौ नुबाय बा
औ नोंथां आरो बेबायदिनो जोंनि- थिं बै बर बरा माइ होननायखौबो गायो। मेसें बोथोराव जि गायोना नोंथां? नोंसोरनिथिंजायबो गायो नामा नोंथां?
जोंनिथिंजाय माइखौहाय बांसिन नेवसिया गायनाय जायो। जाय जायगायावहाय दै खम बे जायगायावहाय नेवसियाखौ गायनाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे जाय जायगायावहाय दैया ओ दैखौ मोननाय जायो बा दैया एसे बारा जायो बे जायगायावहाय खासिया माइ गायनाय जायो। खासिया माइ गायनायखौ नोंथाङा ओ मिथियोना मिथिया आङो बेखौ एसे खोन्थानो सानदों आरो नोंथांनो दा ओ औ औ
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
दा मिथियाबा आं खोन्थानो हागोन दा माने जोंनिथिंजाय बांसिनानो खासिया माइ गायनाय जायोहाय जोङो जावैनाय माइ गायनाय होनो आरो दा बे माइखौहाय ओ फुराना हायावहाय गायनाय जायो आरो जाय जायगायावहाय जेनेबा हासारनि खम जालांबाय आरो जाय जायगायावहाय ओ दैया बारा जायो दैबानाफ्रा बारा जायो दा बे जायगायावहाय जोङो खासिया माइखौ गायनाय जायो आरो। दा गिबियावनो जोङो खासिया माइ गायनो थाखाय जोङो आ बबे माइखौहाय जोङो गायगोन बे माइखौहाय जोङो फास्टआवनो माइज्लि खालामनानै लााग्रोनांगौ जायो। दा बेखौ माइज्लिखौ जोङो मोजाङै जुदि रजखाङोब्ला बेखौ जोङो खोथिया फोनाय जायो आरोना। बेनि उनावहाय बे खोथियाखौ जेब्ला ओ जिबा नैजि दिन जागोन अब्ला खोथियाया जौगोन जिउ खांनायनि उनावहाय बेखौहाय आखख फुनानै आगख बेखौ जावैबावगोन आरो जेनेबा गायनाय बायदियानो गायगोन आरो खिन्थु बेखौ आगख जावैखांनायनि उनावहाय बेखौ फुनानै बेखौ फुखांनायनि उनावसो जोङो फैलाव फोथारावहाय जोङो गायनाय जायो आरो
अ खननै बिदिब्ला गायनायनि उनाव आरो फुबावनानैसो गायनाय जायो नामा नोंथां? औ नंगौ नोंथां जोंनि- थिंजायबो बेबायदि गोदोआव गायोमोन दाथ बांद्राय बेबायदि गायनाय नुनाय नुनो मोनला।
औ माने ओ खोनायो बेबायदि माइ गायोब्ला माने बिदाङा बिदां बिराद माइ मोननाय जायो आरो बिदांफ्राबो गोलाव गोलाव जायो माइआबो गोजौ गोजौ जायो आमफाय माइनि सेहेराफ्रा मोजां जायो आरो
औ नोंथां जिथु बिफाङाबो एसे बोलो गोरा
औ औ नोंगौ बोलो गोरा जायो आरो जोङो माइखौहाय मोननो लुुबैनाय बायदि जोङो मोननो हायो आरो
औ नोंथां जिहेथु माइयाथ देरनानै मोनोब्ला मोननाय समाव माजों हायो नोंथांमोननि थिं आखायजों हायो ना मेसि-
अ अ ओ जोंनिथिंजाय जोंनिथिंजाय बांसिन बेबायदि आखाइजों हायो आरोना नोंथां खासिजोंनो हानानै बेवहाय बोखांनाय जायो आरो
बांद्राय मेचिनजों मेचिनजों हानाय हाया नामा नों नोंथांमोननिथिं
ओ माखासे ओ रांखावरिनि आंखालावहाय ओ बेजों लोगोसे दुब्लिफ्रावबो ओ गोथौ गोथौ जायगा दङ जे जोंनिथिंजाय हाबनो हानाय ओ जायगा गैया बेनिखायनो माने दासान्दि जोंनिथिं मेचिना खम आरो हाब्लाबो माने एसे जोंनि आफां साइदआवहाय जेरैहाय ओ ओ जायगाया प्लेन जायगा बेफोरावहाय जोङो मेचिनजों हानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
नोंगौ नोंथां जिहेथु मेचिनजों हायोब्लाबो बे गोरान जागा नांगौना नोंथां फट' बारियाव मेचिना हाबनो हाया
औ ओरैनो नोंथांमोननिथिं माइनि बेसेनफ्रा मा माबायदि बुंनो थाङो
माइनि बेसेनाथ' ओरैनो माब्लाबा गोजौ माब्लाबा गाहाय जायो नोंथां दाथ' नै मेसें बोथोराव गायनाय माइया गोथां गोथाङै फानहरनायावाथ' द'जौ रांल'सो होननाय खोनादों
द'जौ राङाव माने माबायदि नोंथां द'जौ रां
ब्रैजि केजिआवहाय द'जौ रां
अ केजि आवहाय द'जौ रां
जायखौ जोङो लकेल रावआवहाय महनसेयाव होनना बुङो महनसेयाव द'जौ
महनसेयावहाय दजौ आरो
औ नोंथां
अ महनसेयाव सल्लिस केजि थायोमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ब्रैजि केजि थायो
औ ओ सल्लिस केजिब्ला होमबा ओरैजाय आसि केजिआवहाय जिनैजौ जागोन होनबा
औ नोंथां आसि दाइनजि किल'ग्रामावहाय जिनैजौ जागोन
जिनैजौ जागोन आरो ओरैजाय नैजि केजियावहाय बेसेबां जागोन ओमबा
गासै जिबाजौ जाहैगोन नामा नोंथां से कुइन्टलाव
औ औ औ औ होमबा नोंथांमोननिथिंजाय औ नोंथांमोननिथिंजाय माइनि बेसेना जोबोत खमबा जोंनिथिंजाय माइनि बेसेना ओरैबायदि दाम माने ओ बायग्रायाबो बायनानै जानो हाया आरो ओ फानग्राफ्राबो माने गोबांहाय बेबायदि मुलाम्फा दं आरो दा जोंनिथिंजाय ओ ओरैनो दा समावहाय फानोब्ला जोंनाव माइ बे दामखौहाय ओ खमैब्लाबो जिगुजौ नैरोजा बेबायदिखौ मोननाय जायो आरो आरो बांसिन जोङो नैजिनैखौ औ औ कुइन्टेलाव नोंथां कुइन्टेलाव आरोदि नैजिनै नैजि जिनै नैरोजा नैजौ बेबायदिबो मोननाय जायो आरो
औ नोंथां बिदिब्लाथ' नोंथांमोननिथिं एसे माइनि दामा मोजाङैनो स
माइनि औ औ माइनि दामा जोंनिथिंजाय मोजाङानो आरो
बिदिब्ला माइखो हाखांनानै बै जिगाबफोरखौ मा खालामो?
जिगाबखौ औ जिगाबखौ जिगाबखौ जोङो इयुननि थाखाय मोसौफोरनो होनो थाखाय जोङो फिनानै दोननाय जायो आरो माखासे आगायलायनायखौ जोङो फाननाय जायो आरो
औ नोंथां जिहेथु जोंहा समा जोबनानै फैबाय नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां
जागोन दे नोंथां जागोन दे उनावहाय लोगो मोनोब्ला सावरायनो हागोन दे